हेल'।
औ नोंथां।
औ खोना औ नोंथां खोनादों नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथां।
औ आंबो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गोजोननायखौ जासिरबाय।
औ -औ ओ आं नोंथांजों दान्दिसे समोम सावरायनो सानदोंमोन आरो जोंनि देहानि सायावनो नोंथाङा सम होनो हायोब्ला।
औ नोंथां हागोन दे।
औ - औ ओ दा जोंहा जोंनि देहाया माबोरै जों जोंनि देहाखौ जोथोन लाखिबा जोंनि देहाया माबोरै मोजां थागोन बेनि सायाव नोंथाङा एसे फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नों थां। जोंनि देहा बा सावस्रि बुङोब्ला माने देहा खौनो जोंनि दोहोन होननानै बुङो नालाय
औ नंगौ।
बे बेनि थाखायनो जोङो जोंनि देहाखौ हाजोआास जोथोन लानांगौ आरो। नंगौना नङा औ ओरैबायदि जोङो देहा गैयाबानो जोंनिया जेबो गैया नालाय दा बेखायनो जोङो जोंनि देहाखौ जेसेबां जोङो जोथोन लागोन जों अब्लासिम जोंनि गासैबो माने जोंनि खामानि मावनायानो जा ओमफ्राय जोंनि माबा मोनसे खालामनाय मानाय गासैबो माने बियो मोजाङै मोजां जाफुंगोन आरोना बेनि थाखाय औ जों हाजासे हागौमानि देहाखौ जोङो जोथोन लानांगौ आरो। दा देहा नङा होमबा? देहा नाथाय जोंनि देहाफ्रा आथिखालाव माने गोदोनि सुबुंफोरनि बायदि नंलिया माने बियो गोबांथार माने दायो मा होननांगौ जाखो बेखौ बेमार - आजार जोंनिया बैसो जायियावनो जोंनि देहाफ्राव गोबां बायदि रोखोमनि बेमार आजारफ्रा जागासिनो दं आरो ना
औ औ
औ नोंथाङा मिथि खायो जानांगौ ओ गोबांथार बेबायदिनो बैसो जायियावनो जोंनाव माने गोदोनि स बुंफोरनि देहाफोरजों जोंनिखौ माने ओ रुजुनानै नायोब्ला गोबां फारागखौ नुनो मोनगोन आरो नङा होमबा गोदोनि सुबुंफ्रा देहा आ गासैबो थाजाब गोख्रों जायोमोन नाथाय दानिया बैसो जायि समावनो गोबां ओ सानाय सुनाय बेराम बा माबा मोनसे मेगननि दुयि जानाय बेराम गोबां दं आरो दा बेफोरखौहा हाय माने बिनि फारागखौ नायोब्ला माने बियो जानाय लोंनायजोंनो जादों होननानै बुंजागोन नङा होमबा दा जों जेसेबां मैगं-थाइगं माबा मोनसे फिथाइ-सामथाइ देहानि थाखाय नांगौ होननानै जों बायनानै जायो। बे गासैबो मा ओ माबा मोनसे मुलि मेडिसिनफोर होनाय मुलि रासायनारि बेबायदिनो हासारफोर होनाय बिफोरो बुस्थुफोर खौ जानायनि थाखाय जोंनि देहायाव गोबां बेफोरो माने माबा मोनसे खहा खालामदों आरो आं बे बेखौ सानो आरो नङा होमबा औ गोबांथार इदनो जोंनि देहाया खस्थ' मोनगासिनो दं नोंथाङाबो बुंनो हागोन बे देहाखौ जों माबोरैबा बे जानाय लोंनायफोरजोंनो जायो जेन'बा नोंथाङाबो मिथिगौ आंबो एसे मि थिगौ दा बेफोर खौ जों माबोरै खमायनो हागोन आरो गोदोनि बायदि जोङो गोख्रों देहाफोरखौ माबोरै मोनफिननो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंना दा मा जोंनिया बिदिनो मेगं मेगं थाइगंनिफ्राय जानानैनो जोंनि देहाया गोबां गाज्रि एबा बेमार आजार ओ जानाय जों आथिखालाव नुनो मोनदों आरोना ओ बिदिनो जोङो माबोरैहाय ओ जोंनि देहाखौ मोज मोजां लाखिनो हागोन होनना बुङोब्ला ओ जोङो बिदिनो गोबां ओ जोङो मेगंफोरखौ मोजाङै नायनानै बाजारफोरनिफाय बायनानै लाबोनांगौ आरो बिदिनो गामि ओनसोलाव गायनाय लकेल मेगंफोरखौ बिदिनो सालानि मेगंफोराव गोबां मुलि होनाय जायो नङा होमबा नोंथां रासायनारि मुलिफोरखौ अ ओ बिदिनो जोङो मोजां मोजां बुथ्सुखौ जानांगौ आरो बिदिनो गाज्रि बुस्थुफोरखौ जोङो जानाङा अ अब्लाना जोंना देहाया मोजाङैनो थागोन आरो आरो गोबां सुबुङानो बिदिनो जौ सेरेब लोंनानै गावनि देहाखौ गोबां दुरबल एबा ओ बिदिनो हामा खालामना लागारनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ बिदिनो गावनि देहाखौ जोथोन लानो था खाय जोङो गावखौनो एसे सांग्रां था थानायखौ थाहोनांगोन आरो बिदिनो ओ जौ निसा बुस्थुफोरखौ जोङो लानो नाङा आरो बिदिनो नोंथां
उम
औ ओ आरो नोंथाङा ओ जोंनि जिउआव जोङो मा माखौ जेनेबा देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो मा माखौ जानांगौ होनना बुङोब्ला जोङो जेरै आफेल थालिर बेफोरदि गोबां बिदिनो फिथाइ सामथाइ दं जों जायखौ जानांगौ भिटामिन बुस्थुफोरखौ नङा होमबा नोंथां औ ओ नो नोंथाङा दा बेफोर फिथाइफोरनि मुंखौ जों जेनेबा मा माखौ जाबा जोंनि देहाया थाजिम थागोन बेखौ थाङा बुंनो हागोन ना?
हागोन नोंथां दा फिथाइ -सामथायाइ होननानै बुङोब्लाथ' माने जो जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो दङ जेरै आफेलफ्रा जोंनि देहानि थाखाय मोजां समाव माने आंगुरफोर आरो नासपतफोर आरो थालिरफ्रा जोंनि थाखाय गोबां माने जोंनि लोरबां जानाय बा प्रटिनफ्रा खम जानाय बेफोरावबो थालिरफोर जायोबा मोजां जायो। आरो बेजों लोगोसे माने बेबायदिनो जानाय लोंनायजोंनो जोंनि देहाया थांनानै थायो नालाय दा जोङो हाजासे जोंनि जे देहाखौ जुदि मोजाङै लाखिनोब्ला जोङो बेबायदिनो न'फोरावनो माने गावनि निजा न'आव माने जेबो ओ बे बिगियानारि आदबनि माने बे मुवा बेसादफोरखौ होआ होआ लासे हासारफोरखौ होआलासे नङा होमबा मुलिफोरखौ बाहायालासे मेदिसिनफोरखौ जों नआवनो जों न'फोरावनो आजिखालि माने मोसौफ्राथ' जोंनि न'आव थाखायो नालाय
औ नंगौ
नि औ खिफोरा ओरैबायदि हासार जायो जोंनि थिखाखौ ना दा बेफोरनि हासारफोरजोंनो जों हागौ माने जोंनि ओ जानो खिनिखौ न'आवनो मैगं -थाइगं लाफाबाबो नङा होमबा माबा मोनसे फटल फिथाइ बा सबाय बिमा बा दांगुदि बेफोर भगहिन्दिफोरखौ जों हागौमानि न'आवनो बेफोर जोंनि न'आवनो मोननाय जेनाखि गावनि आंगोनिफ्रायनो सोमजिनाय हासारफोरजों जोङो जुदि गायनानै जायोब्ला जोंनि देहाफ्राव माने इसिबां माने गाज्रि माने बेबायदिनो साग्लोबनायखौ जों नुनाय नङा
औ - औ नंगौ नोंथां
औ मा माने बेजों जोंनि देहाया गोदोनि सुबुंफोरा जेरै माने गावनि देहानि थाखाय माने जि गोग्गो जानायफोरखौ जायोमोन आरो गोबाव जोरोमोन बेबायदिनो जोङो जा फिनगोन आरो दा जोंनि गोबां मानसियाथ' बेबायदिनो माने मेगन नुयि फरायफुनाय गथ'फोरखौनो होन उन्दैनि ओंखायनो सोरनाबा मेगननि ओ बेबायदिनो गोहोआ खमायलांनाय पावारा खमायलांनाय बेफोरखौ जों नुयो नङा होमबा उन्दै समावनो बेबायदिनो सस'माफोर लानांनाय मेगनाव दा बेफोरो गोबां बे जानाय लोंनाय ओ बायदिसिना मुलि दावालि हो फबनाय मैरंफोरखौ जानायनिफ्राय जादों आरो जोंनि देहाफ्राव जोङो बुंना थाब्लाबा माने आथिखालाव माने जोंनि उदै सिङाव खेबनिफ्राव अन्थाइ जानाय बेफोरबो कमन आरो माने ओरैनो माने बयनिबो देहायाव सोमजिफ्लायग्रा मोनसे बेमार बायदिसो जाबाय आरो बे अन्थाइ जानायाबो जायखौ किडनि स्टन होनो नङा होमबा दा बेफोरबो माने गोबां बे जानाय लोंनायनिफ्रायनो जायो जोङो माने समाव मा जायो नोंथां बुंनाय बायदिनो जौ सेरेब बा बांसिन जौ सेरेब लोगोङैफ्राबो आजिखालि माने ओ बेदर नङाबानो जानो हाला ओंखाम गोजा बोथिसे ओंख्रि अबेबा मोजां ओंख्रिजोंबो ओंखामखौनो खहाब्ला दा सानफ्रामबो बेदर बेर जाबाय बेदर जाबाय बे बेदर जानायनिफ्रायबो जोंनि देहायाव एसे माने गाज्रि गोहोम मोनदों आरो।
औ औ।
औ गोदोनि सुबुंफोराथ' मा बायनानै जानाय बेदरफोरखौथ' बांसिनानो जायामोन होनजायो नङा होमबा बांसिनानो मालाबा समाव माने गावनि न'आवनो जुदि माने दाउफोर लकेलफोर फिसिनायखौ गोबावजों खनसे जानाय नाथाय दानि जोंनि सुबुंफा माने सानसेबो बेदर नङाबानो ओंखाम जानो हाला नालाय दा बांसिनानो दा जोंनियाव सोलिदों ब्रयलार दा ब्रयलारखौ नों साननानै नायोबा नोङो माने नुगोन बा बयलार माबाफ्रा माबोरै खालामो बेखौ नोंथाङा गुगोलफ्राव सार्च खालामोबा नुगोन बिसोरथ' माने फुरा मेडिसिनजों नङा होमबा? बे मा मा मेडिसिन थुनांगौ जुदि ब्रयलार नों फिसियो नायनि आं दाखोलैसो मोनसे ट्रेनिं लादोंमोन आरोना सोलोंथाइ फन लादोंमोन ब्रयलारनि थाखाय दा बेयाव जोंङो मोनथिबाय बयलार फार्म खालामबा बिसिबां माने माबायदि बेखौ जोथोन लानांगौ मा मा भेक्सिन थुनानै मा मा बिजि मुलि दावालि बाहायनानै बेखौ जोथोनै लाखिनांगौ माने गोबां आरो दा बे बेदरखौ जानाय माने जों बेफोर गासैबो भेक्सिन मेडिसिन बा मुलिफोरखौ जोंनि देहायाव मोनो मोनजाखानाय आं बेखौसो मोनदां फोर आरो माने बिसोरनि फोरोंनायाव गोबां माने जोंनि लकेल लकेल दाउफ्रा जेरैबायदि नरमालै बा गोरलैयैनो थाङो देरलाङो बे ब्रयलार दाउफ्रा बिदि जाया आरो माने बेहा गोबां देहायाव दुरबलखा नालाय दा बिसोरखौ नोङो ब्रैजि बा ब्रैजिबा दिननि गेजेरावनो नों सि न नै बेनो सेरनै नङा होमबा औ नै किल' बिदि थाम किल' बिदि खालामनांगौआ बे गोरलै बाथ्रा नङा आरो बेफोर गासैबो मेडिसिन बिजि मुलिफोरजों जाजोबो आरो नों थां औ दा बेफोरखौ जानाय माने नों साननानै नायदो बेयाव बेनि मोदोमाव मा बुस्थुखौ सोहरदों जों बेखौनो मोनजाजोबनाय जायो दा बे फोरखौ जानानैबो जोंनि देहाफ्रा गोबां बेबायदिनो खैफोदाव गोग्लैदों नङा होमबा बेनो आरो औ। दे नोंथाङा बुंलाय?
औ ओ जोङो दा बे बयलाराव गोबां मेडिसिन होयो नालाय ओ जोङो बेफोरखौनो मोनजा जोबनाय जानानै जोङो बिदिनो बेमार आजारफोर जोंनाव ओ साग्लोबनो हमो आरोना नों थां। ओ आरो जोङो बिदिनो बेदरखौबो जानाङा होनाखै बिदिनो बेदरखौबो एसे एनै खनथा खबथा सप्तायाव खनसे एबा सप्तायाव खननै बिदि जानांगौ आरो सानफ्रोमबो जाबाथाय औ जोंना देहाया माबायो नालहाय
औ दे नोंथां होनबा जोंहा समाबो जाबाय। जोंनि सावरायनायखौ बेयाव दोनथ'नोसै नों नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबद गोजोननाय मोनबाय आरो औ